हेलौ
खोनाबाय ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां हरनाय कल मामोन जाहोना?
अ जोंथ' दिनै आं सावरायनो सानदों नोंथांजों माने मिथिंगानि सोमोन्दैनो जोङो सावरायनायसै दा सावरायजागोन ना नोंथां अ होनबा नों नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होदो नामा मिथिंगानि सोमोन्दै
औ जागोन नोंथां औ जों मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि बे बारहावा नङा होमबा जाय बारहाव आबहावा जों जोंखौ मिथिंगाया जोंखौनो जेनेबा फोथांनानै लाखिदों मिथिंगा खायसे जोंबो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोननानै जों दिनै हां लानानै थांना दं नङा मानो जों बेनिखायनो मिथिंगाखौ साफ्रोमबो मानसियानो ज जोङो होबथानानै लाखिनांगोन गुबुंले खालामनो नाङा नङा नङा होमबा मिंगा थंगायाव गासै जिराय बेखौनो जों मोनजोबो गासैबो बे जों मिथिंगानि फरायनो मोनो नङा होमबा बेनिखायनो बेखायनो जों मिथिंगाखौ अरायबो रैखाथि होनांगोन बिफां गायनांगोन जोङो आरो मिथिंगाया जोंनि थाखाय सम्पति बेसाद नङा होमबा जों अक्सिजेन लानानै थांना थायो बा बिदिं लाारिं मावनाय बिदिनो लेन्डस्लाइद जानाय दैबाना जानाय बेफोर जोंनि मिथिंगानि फरायनाय जेनेबा बेफोरो मिथिंगानि गोहो आरो नङा
औ नोंगौ मिथिंगानिफ्रायनो औ सोमजियो
सोरबा खालामनो होना खालामनो हाया बिदि बांग्रि मावनायखौबोथ' खालामनो होननानै खालामनो हाया नङा होमबा नोंथां औ थिग बिदिनो लेन्डस्लाइनिफ्रायबो मिथिंगानि गोहोब आरो बेनिखायनो जोङो मिथिंगाखौ जोङो अनसायनांगोन आरो जोङो आरो नोंथांनियाव मोनसे सोंनो सानदों जेनेबा मिथिनायादि जोंनि मालाबा खैफोदबो लाबोयो मा मानि थाखाय जोङो बोरैहाय जोङो मिथिंगाखौ प्रटेकसन होनांगौ नोंथाङा सुंदुङै फोरमायना होनो हागोन ना
उम ओ मिथिंगायाथ' जोंनि सोरगिदिं थानाय जे नुनाय बेखौ जोङो मिथिंगा होनानै बुजिनो हायो माने जायखौ नुनानै जोंनि माने जों जेराव दङ बेनि सोरगिदिं नुनाय बेफोरखौनो जोङो मिथिंगा होननानै बुंनो हायो आरो मिथिंगाया थ' बिदिनो गोबां रोखोमनि मिथिंगाया जुदि जों गाज्रि रोखोमैहाय बाहायोब्ला मिथिंगाखौ फि बिफां लाइफां फोरखौहाय जुदि जोङो दानफायोब्ला बेफोराव जोंनिनो खहा आरोना मानो होनोबा मिथिंगा आरो मानसिया मोनसे ओरैबायदि एंगारनो हायै सोमोन्दो थानाय बायदि आरो ना जुदि नोङो मिथिंगाखौहाय मोजाङै बाहायनो रोङाबा जुदि नोङो नस्थ' खालामोबा बे मिथिंगायानो नोंनि थाखायहाय माने नोंनो नस्थ' खालामनाय खालामोब्ला नोंखौहाय खहायाव लाबोगोन आरोना बे मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बिफां लायनाय लाइफां दाननायखौनो जोङो नाय बा नुनो मोनो जुदि ओ बे बिफां लाइफांखौनो नोंथाङा आ दानोबा दानि दिनावथ' बिराद दानो बिफां लाइफांखौ गायफिननायानो जाला माने दानै दानै न' बिल्दिं लुगोन न' लुगोन नङाबाबो माबाफोर इन्दास त्रि बानायगोन बिदियैनो जोंनि बिफां लाइफाङा खमायलांदों आरोना आरो नुनो मोनबावो जे बिफां लाइफांखौहाय जोङो माने दाननानै जेरैहाय फानहरो फाननायनि उनाव जोङो जोंनावहाय ओरैबायदि खहाफोरखौ जोङो नुनो मोनो माने खैफोदफोरा जोंनाव फैयो जेरावहाय अखानि बिबाङानो गैया जालाङो आरोना माने अखा नांगौ अब्लाबो आखाखौ मोननो हाया बिदिनो अखानि थाखाय जोङो जोंनि गायनाय फुनायफ्राव आरो बिदिनो बोथोरफ्रा जोंनि थाखाय थाखाय गाज्रि जालाङो रानस्राव जालाङो आरो जोंनि जे मिथिंगाया ओ मा होनो गोथां महरै जोङो गाबखौ नुनो मोना बेवहाय रानलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना
औ
आरो बिदिनो गायनाय फुनायाव जोङो दैफोरनि थाखाय आंखाल जायो मान मानो होनोबा अखा गैयाबा आ गरमाबो बांसिन जायो जोंनि देहायाव गरमफोराबो बांसिन ओ मोनो होनबा जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो बिनि सायायाव जिरायनानैसो ओ जोङो मा होननांगौ जाखो ओ गोजोननायखौ मोननो हायो आरोना नोंथां बिनि बिफां सायायाव जेरैबा दाबायदि गरम बोथोराव जोङो गोजां ओ ओ गोलोमनायनिफ्राय बारग'नो हायो आरोना थान्दा मोननो हायो। ओमफ्राय दा बेखौनो जोङो जुदि फिफां लाइफांखौहाय बि बिदिनो दानबाय थायोबा जोंनियावहाय खैफोदा सफैगोन। आरो जुदि जोङो बेखौहाय फिफां लाइफां बेफोरबायदि ओ गैयिनि थाखाय जि जोंनावहाय खैफोद फैदों आरो अखा गैया बा जोंनावहाय आरो मा होनो ओ बिदि गरमफोरा बारायगोन आरो जोङो साननि दुंनायजोंनोहाय जोङो मा होनो गरमा बांसिन जागोन दुंथाया बारा जागोन। बेनि थाखायनो जोङो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय थाखायबा रैखा मोननो थाखायब्ला जोङो माने फिफां लाइफां गायनांगौ आरो। ओमफ्राय हायो बिदिनो औ दाखोर दालाफोरखौबो गारनो नाङा माने ओ जोंनोथ' सोहोरफोराव थायोबा ओ दाखोर दालाजोंहाय बुंफबनाय माने गारलाबायो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि आबहावाफोरा माने गुबुंले जायो आरोना आरो बै प्लास्टकफोर बाहायनाय जोङो बेफोरखौहाय प्लास्टिकफोरखौहाय बाहाया लासेनो ओ माबाफोर लेखाफोर जुदि बाहायोबा जेरावहाय सेवलाङो हायाव गारोबा जेरै सेवलाङो बेफोर बेफोरबायदि बुसथुखौ जोङो बाहायोबा माने जोंनि मिथिंगाफ्रा माने गेब्रेंनाय नङा आरोना गुबुंले जानाय नोङा ओ जोङो बिनि जायगाव प्लास्टिक बाहायनायनि जायगायावहाय जोङो ओ मा होननांगौ जाखो बेलेक रोखोमनि जुदि ओ जेया हायाव गारोबा सेवलाङो जोंनि हायावहाय जेन' नस्थ' जाया बि नि थाखायहाय जोङो बेलेग रोखोमनि बाहायनो हायो आरोना। बेजोंहाय जोङो मिथिंगाखौ रैखा खालामनो हायो आर
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जेनेबा जों मिथिंगाखौ ओ-रैखा खालामनाया जों साफ साफ्रोमनिबो बिबान नङा होमबा मिथिंगाखौ रैखा खालामनायानो नों आंनि
औ
नङा गासैनिबो बिबान
औ
होनबा नों हारसिङै मिथिंगायखो नों हो माबा खालामनो हाया नङा होमबा जेरै जेराव नों कलकारखाना गिदिर गिदिर दोङो बे जायगायावनो बि कार्ब हायद्रेदा आरो जेनेबा जोंनि बे अ बिफांनिफ्राय हगारनाय अक्सिजेना बेयो माने रि कभार खालामफिननो हायो आरो बेफोरनि थाखाय जोङो ओ जों कलकारखाना थानाय जायगाफोराव जोङो बिफां लाइफांबो गोदानो माने गायनो नांगोन आरो ओरैनो जोंबा जोंनि बुंनो। थाङोब्ला जोंनि आसामाथ जोबोर बिफां लाइफांजोंनो बुंफबनाय मानोना जोंनि आस समाव बिफां दानाबानो जेबो नङा। बिफां दानबाबो माने ओ-दाना रज हारसिं नो गाव रजनाय बिफां गोबां दङ जेनेबा आसामाव हारसिंनो रजनाय बिफां बि बेनि थाखाय जोंनि आसाम नर्थ इस्टआ जोबोर सोमखोर आरो बुंनो थाङोब्ला नर्थ इस्ट रखम जायगा जोंनि इण्डियायावनो गैया जानो हागौ मानोना जोंनि जोंनि नर्थ इस्टआव गोबां जायगायानो जेनेबा सोमखोर माने अक्सिजेनजों जोंङो आबुं अक्सिजेन मोनो जेबा जोंनि साइडआवहाय जायनि थाखाय जों अभाब जाया जोंनिया गरमाबो माने एसे खम आरो गुबुनफोरनि ओ स्टेटनि रुजुनायाव नङा होमबा। जोंनियाथ नांगौ समाव दायो अखा हायो बेफोरखौसो मिथिंगानिनो गेलेनाय आरो जुदि जोंनियाव बिफां लाइफां जुदि दानस्रांना लाजोबोब्ला जों दिनै नांगौ समाव जों दिनै माइ आबाद मावनाय समाव जों अखा खोनो मोननाय नङामोन नङा होमबा नोंथां जायनि थाखाय जोङो जों दिनै जों दिनै दा अखानिबो प्रब्लेम गैया नांगौ समाव दा अखा अखाया हायो। बोथोरानो जोंनिया हाखायो माने मे-मे जुन जुलाइ बे अ अखानि नङा होमबा बे समाव अखा हागोनानै जों साफ फफ्रोम आसामनि मानसिफ्रानो मिथिायो नङा होमबा बेखायनो जोंनियाव दा आबाद माइया आबादखौबो जों गोरलैयैनो मावनो हायो आरो जेननो उसुबिदा सुबिदा गैया एसेबां दैनि थाखाय जोङो थखा खालामनो बाला मिथिंगानि गोहोआ माने जोबोर सायाव आरो जेरै अरगें हाजो बेरफुबा दिनै बिफां लाइफांफोरा खहा खामला लाबलांजोबो नङा होमबा जायनि थाखाय जों गोबां बारहावाहावा-या गुबुंले जायो इदि नो बारहावा गुबुंले जानायनि गोबां बिदिन्थि दोङ जों जेनबा आं बुंलांबाय दिनै नङा होमबा आथिखालाव जोङो ओ-बिगियानिकफोराबो दिहुना होदों जेनेबा इलेक्ट्रिकनि बास कारफोरखौ बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जालांगोन आरो साननैसोनि उनाव जुदि जों इलेकट्रिकखौनो गासैबो बाहायजोबोब्ला जोंनियाव माने इनभाइरमेन्टआ गोबां मोजां थागोन आरो जोंनि आसाम बारसा भारत बायसा रायजोआव जों एकट्रि खाल जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरो अब्ला नों ओ जोङो जेनेबा बेफोरखौ रैखा खालामनाया सानै गासै नैनिबो दायथ' नङा होनोमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो गोबां बिदिन्थि होनो हायो जोङो बुंनानै जोङो मिथिंगानि माबाखौ जों फोजोबनानै मानि हाया नङा होमबा।
औ।
औ।
आरो नोंथांमोननिजों ओ मा होनो ओ बेबायदिनो गेब्रेनायनि जेन'बा बारहावा गेब्रेनाय बा माबा आ बहा गेब्रेंनायनि थाखाय माबाफोर सांग्रांथि होनायफोर दङ नामा।
औ बिदिनो जोंहा जेनेबा जोंनिथिं एखे जेनेबा जोङो जुन जुलाइ फैबासो जोंनियाव जेनेबा बिफां गायनाया बांसिन थाङो नालाय जेनेबा जुन जुलाइआव बे समाव जोंनिथिं लामाफोराव बिफां लाइफां बिफां गायनायखौ होनाय जायो जेराव सरखारनिफ्रायनो बिफाङा फैयो। बेखौ जों गायनोल'सो नांगौ बेखौ जोङो लामा लामा गायनाया जोंनिया एनज अ टाइपनि दोङो आरो जोंनि साइडआवहाय बेखौ जोो माने लामा लामा गायो आरो।
अ बेखौहाय माने बिफांखौहाय राननानै होयोनााय गायनो थाखाय बयनोबो न'खराव
औ अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा।
औ नोंथां दे जागोन दे गोजोनथों नोंथां ओ